हेल' न औ नोंथां खोनादोंना औ नोंथां बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ औ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जों दा बिनि आबादनि बिसय रायलायहगोन ना नोंसोर
दायो दैज्लां बोथोर ना माइ खेथियानो मान दायो दैज्लांनि थाखायबा माइ खेथियानो गुबै आबाद आरो
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोननिथिंबोथ' माइ गायदां
औ नंगौ नोंथां गायो
जोंथ
औ नोंथाङा नोंथाङा नि बियस फोरमायना होनो हागोन ना आंनो मानोंथ जोंनि ओनसोलाव आबादखौ माबोरै मावनाय जायो माने गिबियावनो मा खालामनांगौ जायो बिनि बिसय आंनो एसे फोरमायना होदो नों नोंथाङा हायोब्ला
जोंनिथिं दा जेनेबा दा दैज्लांनि आबादाथ' नै जों गुबुन गुबुन मोनसेल' नङा माइनि आबादाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ माइया जेरैबायदि माने सरन आरो आइजं आरो बिसमुथि बेफोरबायदि माइखौ जोंनिथिं दायो गायो आरो दा गायनाय बादिब्ला दायो जोंनिया गायनाया एसे खम जाना दङ माने मानसि
औ नंगौ नोंथां
बारानि थाखाय दा फोगासिनो आरो फोदोंबो आरो दायो माइफोरफोरखौ दा नोंथांमोननि जेनेबा गायदोंना फोदों
औ जोंनिखिथ' बेबायदि माने जोंनि जा माने मोनसे आमथिसुवा माने बे फुजा माने बे बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो ना नोंथां बे फोरबोखौ फालियैनि सिगांनो जोंनि जायगायाव माने आ दै अखा हानायनि जाउनाव माने अखा हानायनि थाखाय जोंनियाव दै दैबाना जायो नालाय नोंथां औ बेबायदिनो जों दा अखानि दै जोंनो बा दंग'नि दैजों माने जोङो गायनो हायो आरो नोंथां माइखौ बेबायदिनो दा जोंनिखि माने गायफ्रामजोब्बायानो दे नोंथां बेबायदि माने बेफोर बेफोरबायदि माने दा फोनायनि जेबो सिजोन गैथ'ला नोंथां दा जोंनि जा दुब्लि फोथाराव माने माइखौ गायफ्रामबायानो बुंजायो नोंथां औ
फोखांबाय फोनायनि बोथोरा जोबबाय माने दा जुलाइ मास जाबाय नालाय जुनावनो फोनांगौ ओमफ्राय दा गायनाया गायगासिनो दङ आरो जोब थ'वाखै दा सोलिगासिनो गायनाया आरो आबाद बागै होनना बुङोब्ला दा दैलां बोथोराव माइल' नङ नङा जोंनिथिंजाय माने बिथिं बहल जिंखा बेफोरखोबो खालामदों दा बेफोरखौबो दा फानगासिनो दङ मानसिफ्रा आरो दा बेजोंनो माने दा न'खरखौ जों जोंनि लागोयावथ' आबादारियानो बांसिन होननानै बुङोब्ला बुंजायो मानो होनोब्ला साख'रियाल बेबायदि साख्रि गोनां मानसि गैयैखाय बांसिन आबादारि आरो जोंनि गामिया
औ नंगौ नोंथां जोंनिखैबो बेबायदिनो आबादारि आबादारियानो बांसिनखौनो बुंजायो नोंथां मानो होनोब्ला जों आबाद मावनानै जायाब्ला जोंनि उदैखौ सुफुंनो हाया आरो नोंथां
खौ सालायगासिनो दङ न'खर दैदेनगासिनो दङ आरो गथ' गथायफ्राबो बेजोंनो
औ
दङ आरो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो ओ बुं नोंथां
आबाद खोनो माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय आबादानो देरसिन देरसिन माने मावनो गोनां खामानि होननानै लायो आरो जोङो मानो होनोब्ला जोंनि बर' मानसिया बारासे बेबायदि बिजनेसफोर साख्रिनि बादै बिजनेस बा बिदिनो गेदेर गिदिर थिकादारफोर बिदिबो माने गैया नालाय ओंखायनो आबादफोरखौनो गोसो होनानै मावोब्ला न'खरखौ सालायनो हायो गोरलैयैनो न'खरखौ दैदेनलांनो हायो गथ'फोरखौ फरायहोनो हायो बेखौनो सानो आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो आबाद होनबाथ' नोंथाङा बुजिखां हागौ जानांगौ बेबायदिनो गोबां आबाद दङ मैगं थाइगंनि आबाद बेबायदिनो खायसे मैगं थाइगंनि आबाद खालामनानै जायो नङा होमबा नोंथां औ बेबायदिनो
खुलियो माने दा मेगं होनोब्ला दायो बह ल जिंखा आरो जोगोनार खुमब्रा बेफोरो माने दाबायदिनि आबाद आरो बेनिफ्राय आ मेसें बोथोर थोरावब्ला गोसें बोथोरावब्ला मा होनो बै बिलाथि बेखौ गायो जोंनियाव बिलाथि गायो थाइबें गायो बेनिफ्राय बानलु आरो बिदिनो मा होनो लायो बे ओ तरमुस बेफोरखौबो मावो जोंनिया
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
ओ गिबियावनो आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ बेखौ खौ माने खोथियाजे बुङो बेखौ जों खोनायाखैना नोंथां खोनाबायना नोंथां औ गिबियावनो जोङो आबाद मावनो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगौ जायो एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोनना आंनो? मानिफ्राय जेनेबा खोथिया जे बुङो फोनाय जे बुङो बेखौ माबोरैहाय खालामनानै बेखौ माबोरै फोनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
जोङो मिथिनो हायो जोङो सरासनस्रायै जों नुबोसिनो दङ माने खौ जोङो बे माइ गायनायनि जोङो सेथिनिफ्राय आं बुंलांनोसै सानबाय माइ माइ जोङो माने सरासनस्रा जोङो लामनानै जों जि सौनानै जोङो माइरं खालामो बे माइखौ जोङो माने सोमनानै जेब्ला बोथोरा सफैयो होमबा जोङो सोमनानै बेखौ हरसे बा हरनै बिदि सोमसिगोन बेनिफ्राय सोमनानै बोखांनानै आरो बेखौ आरोबाव जोङो गोरान जायगायाव हायाव जों बेखौ गाजा बेरहोसिगोन आरो ना ए एरखोनानै बिनि उनावसो जोङो बेखौ फोहैगोन दुब्लियाव आरो बेखौ फोनायनि सिगां बे खोथिया फोगोन जायगाखौ खोथिया थिलि होननानै बुङो नालाय
औ नंगौ नोंथां
ह एवनानै हाखौ मोजां खालामनानै ओमफ्राय बे खोब फोहैसिगोन आरो मास मोनसे से जायोना दान मोनसे फोयोब्ला फुनो हानाय बेबायदि जासिगोन आरो सोरबाबाया दाम मोनसेल' दोना सोरबाया दान मोनसे जि सान बिदिफोर दोननानै थुयो आरो फुनानै गायनाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बेसेबांखिनियानो आरो आरो गायनाय हा खौबो मोजाङै माने सोरबाया खनथाम खनब्रैसिम बेबायदि एवनानैसो हा मोजां खालामनानै माने गायनाय जायो आरो हाखौ जुदि मोजां मोजाङै फेसेवनानै गायोब्ला माने माइआ मोजां जायो आबादखौ मोजां बोखांनो हायो थायो आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथांमोनथिंनिया माबायदि खालामो एसे बुंहरसै जागोन
औ आं फोरमायना होनोसै गिबि गिबियावनो जोङो नोंथां बुंलायनाय बायदिनो जोङो नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय जाना बुंलांखाबाय ज आंबो एसे फोरमायना होनोसै माने गिबि गिबियावनो बुङोब्ला जोङो बे माइ माने माइखौ बस्थायाव सोनानै गिबियावनो जों माइखौ बस्थायाव सोनानै बेनिफ्राय बेखौ जावनानै लानानै बेखौ बस्तायाव सोनानै मोनसे मोनसे हाखर बा मोनसे बिलो मान बेबायदि दै याव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो सोमनानै दोननानै बेखौ साननैसो थानानै बेखौ बोखांनानै बेखौ बस्थानिफ्राय दननानै बेखौ हायाव दोनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो गाजा बेरनो थाखाय बेखौ गाजा बेरखांनानै हरसेबा हरनै दोननानै बेखौ फोनो थाखाय जोङो मोनसे हायाव लाङो आरोना बेखौ बे हाखौ माने गिबियावनो जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों एवनानै लाग्रोन। नांगौ जायो नों नोंथां बेखौ हाखौ एवनानै लाग्रोनायनि उनाव जोङो बेखौ फोनाय जायो नोंथां। बेखौ फोखांनायनि उनाव बियो बेबायदिनो रज'ब बाथाय बेखौ जोङो जिनै सान बा जि सान बेबायबायदिनो दोननानै जोङो बेखौ राबाथाय बेखौ जोङो फुनानै गायनो हायो आरोना नोंथां गायनो थाखायबो बे हाखौ फोमोनग्रोनांगौ जायो। बे हाखौ फोमोनखांनायनि उनाव बे हाखौ फोमोननो थाखाय जोङो मोसौ बा दानि दिनावथ' मोसौजों हालेवनायखौ गोबां खम नुनो मोनदों नोंथां। बेबायदिनो दा ट्रेक्टरजोंनो बांसिन मानसिफोरा बेबायदिनो ट्रेक्टर गिदिर ट्रेक्टर फिसा दङ ना। नोंथां बेजोंनो एवनानै बे हाखौ फोमोननानै गायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो गायखांनायनि उनाव बे बे खौ गायखांनायनि उनाव बेखौ बा ओ बेबायदिनो सम लायो आरोोना नोंथां बेखौ मोननो थाखाय बे फिथाइ औ
गैला गासिबो ट्रेक्टरानो जाजोबबाय।
औ नोंथां नंगौ।
औ ट्रेक्टरानोसै माने दायो दानि दिनाव फै फिसाजोंनो बांसिन जोङो खेथिखौ मावनाय जायोसै आबादखौ
औ नंगौ नोंथां।
खस्थ' खालामबांला बांसिन नै ट्रेक्टरजों आरो बिदिनो गायनायफ्राबो आरो मेसिनसो जा जा जाबोगासिनो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ बेबायदिनो गोबां मि मेंजों गायनाय मेसेंजों हानाय बेखौ जों नुनो मोन्दों नङासै नोंथ थ दानि जुगाव औ
हानायाबो बिदिनो मेचिननि माबा फैबाय नालाय। मेचिन फैबाय नालाय मानसिया बारा बिदि खस्थ' खालामनानै हानाय गैयै बेखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो दायो।
औ नंगौ नोंथां गोबाङानो जोङो नुबोगासिनो। बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय। नोंथांजों आङो आबादनि बागै रायजलायनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनबाय। थि खायसे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोज गोजोननायखौ बावहरबाय आंनि
दे जागोन दे दे आंबो गोजोननाय लाहरबाय।
औ गोजोनथों औ